औ नोंथाङा मा खालामदों? औ खोनादों?
औ जिरायनानैनो दंथ'यो दायो‌।
ओ। ओंखामफ्रा जाखांबाय?
जाखांबाय औ।
औ दायो जोङो मा टपिकनि सायाव रायलायनो सानदों?
जोंथ' दा गावनि हेल्थनि सायाव आरोना। गोजों गावनि हेल्थ खौ माबायदि लाखिनांगौ। माबायदि लाखियिनि थाखाय बेमार आजार जानो हमो बिनि सोमोन्दै रायलायनोसै आरो।
औ। रायलायजायो।
जेनेबा जोङो मा होनगोन गोदोथ' जोङो बिदिनो मिथियैयाव एबा औ गोदो माने जोङो ल केल मैगं बायदिसि नाफोरखौ न'आवनो गाय नानै जायोमोन आरोना। गोदोनिस दिनाव ओं हासार होआमोन। जेबो मिदिसिन थानाय मेगं थाइगं बायनानै जायामोन। गोदोनि दिनाव गावनो खस्थ' खामनानै गायनानै जायोमोन आरोना। बिनि थाखाय जोंनि हेल्थ आ बेमार आजाराव
थायोमोन औ बिदिनो आरो बायदि मैया खिफि बेन्दों निम बायदि मैयाफोरजों बाहायनाय जायोमोन आरो जायनि थाखाय जों दि जोंनि देहाया मोजाङै थायोमोन।
गोदोनि दिनाव आरो जोंथ' बारा मिथिया होमबाबो खोनायो आरोना आ बै आबौमोननि खुगानिफाय उम। बिलाइ माबा मोनसे बिलाइ हाग्रा बंग्राफ्राबो
औ बेफोरखौनो बरि बनायनानै जानाय जायोमोन मुलिफोराथ'
उम दे।
सिगांनिफ्रायनो ओंखारखादों थेवब्लाबो जोंनि गामि एरियाफोरनिया मोनस' मोनस'आ माने एखौनो फोथायनानै जानाय जायोमोन आ
औ औ। देहाफ्राबो मोजां थायोमोन आरोना उम। उम दाथ' आथिखालाव मानि थाखाय बेमार जायो होनोब्ला ओ गासैबो मेगंखौनो औ बायनानै जानाय जायो मिडिसिन होनाय
औ खानायनि सिगांनो मेडिसिन होनानै खानाय जायोना आरो गायनायनिफ्राय लानायनि गायनाय-गायजेननायनिफ्राय लानानै हालौ जेननायनि हालौ जेननायाव थ' होआ गायनायाव होयो। गायनायनिफ्राय आरो देरजासिमहालागै मुलिजोंनो फेदेरनानै फिथाइ थायहोनाय जायो फिथायाइआवबोथ' बिजि होनानैनो आथि-आथिखालनि मुगायाव बिजि होनानै फेदेरनाय जायो मानो होनबा देरजासिमहालागै मुलिखौनो सारबाय थानाय जायो।
औ औ बेनिखायनो जोंनि औ
खानाय जायो आरो जायनि थाखाय जोङो जोंनि देहाया मुलियानो हाबनानै थायो होननाय बा
औ बिदियावनो दा बेमार आजाराबो बारा जालांबाय। सोरनावबा बिदिनो बहुद बेमार आरोना दायो।
औ बांसिनानो बेमारखौल' खोनानो मोनसै औ।
बेदर फिसाखौ बांद्राय जायो।
बेदरफ्राबो बिदिनोसै मानो होनबा बयलारफोरखौ बिजिजोंनो फेदेरनाय जायो नालाय।
औ
मेदिसिनजोंनो फेदेरनाय जाबाय। ओमफ्राय आरो मानसिनि मोदोमावनो हाबनाय जाबाय बेखौ जानानै बेनि थाख ओंखायनो बेमारफ्रा बांसिन जानाय जायो आरो।
औ उम
सिगांनि बायदि दंफां लाइफांनि माबाफोरखौ मेडिसिन माने मुलिफोरखौथ' बरिफोरखौथ' बांद्राय मोनबां मोनो थेवब्लाबो मानो होनबा
बिदि बाहायला आरो बारा।
बेनिखायनो आजिखालि बेमार आजाराबो बारा जालांनो हमबाय फैसा थाखानिबो अभाब गैला जाबायना गावनि हेल्थखौ मोजां लाखिनो थाखायनो जानाय लोंनायखौबो मोजांनिफ्राय मोजां नागिरग्रा जाबाय आजि खालि हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ
हेलौ हेलौ
ओं खोनादोंना
औ खोनादों खोनादों
बेमार जायो आरो
जोङो गावनि देहाखौथ' साफा सा साखोन सिखोन लाखिखानांगोन ना जेरै नै जोंनि फिसाफोरा जेनेबा गथ'फोरा दानि गथ'फ्राथ' पेकेट मेथायाइ जानाय माबा पेकेट आरो
फोराव गेस जायो बेफोरबो दानिया ना आखाइफोरखौलाय सुयो आरोना माबा मोनसे दांनायनिफ्राय जाथ' बाहायो थेवब्लाबो मानो होनबा सिगांनि बायदि माबाला आरो जानायफ्रानो बे हासार गोनांखौ जानाय जाहै माइफोराबोथ' दानिया हासार जोंनो गायसै आरो फेदेरसै नङा होमबा
औ औ
हाजार मा ओंखारजासे मुलियानो होयो। माइ आबोथ'
औ औ सिगांना माने ओम लकेलमोन आरो सिगांना गासैबो बिनि
फिथाइ सामथायाइब्लाबो बेनोसै दानिया
उम गोदोनि बोराय बुरैफ मालाय ल गेलल' सायोमोनना मैगं-थाइगं आनजा जिख बुस्थुआानो जा गावनो गायनायनि आखाइजोंनो गायनाय न'निनो हासार बिदि
बांसिन मिथियोमोन बिसोरो माबेखौ जाबा माबे समाव मोजां जायो जेरै सिब्रु मैगं लोनथि ओंखारनाय समाव एसे सेनै ओंखारनाय समाव सिब्रु आरो अमा बेरु जायो। ब्ला लोनथिया ओंखारस्रावनानै माने गैला जालाङो आरो बेफोरनो मोनसे बिदिन थि आरो
औ औ नंगौ।
आरो खेरा दाफिनि मैगं बेबोथ' देहानिनो मोनसे मोजां मैगं होननानै मिथिनाय जायो आरो
उम उम। नंगौ।
आरो बांसिनखौथ' बांद्राय मिथिला आंबो बां ला लाफा सायख' आरो बायदि बायदिसिना मैगं दं आरो न' दा होमब्लाब बो मानि थाखाय मायाव बाहाय बाहायो बेखौबो एसां मिथिया
उम उम। जोंबो
खार' खान्दाय खार' खान्दायाबोथ'उम जन्दिसनि नि थाखाय मोजां
औ जन्दिसनि थाखाय मोजां उम बिबार आरो फार खान्दायनिस जिउआबो जन्दिसनि थाखाय बुहुत आराम आरो उम उम
निम बिलाइफोरा आरो माननायफोराव दुगैयोबा मोजां आरो रुनानै दुगैयोबा
औ
माननायफ्रा गायो
उम ओबस हेल्थनि थाखाय बहुद मोजां आरो औ औ औ उम बिगुरनि मो माननायफ्रा
सिगांनि बायदि दाहालागैबो जाबाय थानायमोनब्ला थ' देहाफ्रा मोजाङैनो थागौमोन। दानिया गाव गाव नो मेगं गाइनो नागिर बावला गुबुन गुबुन माने बेलेगा दिहुननानै फसल दिहुनथानै माबानो फाननानै मो-मोजां मोजां फिथाइ फाननाय नुनायखौसो बायोना दानिया जेराव मोजां
उम जेराव मेडिसिन होननायखौथ' सिनायला जोंनि लकेलनिखौ बायनाय नं बावा
जेराव मोजां मोनसे थब्ला थब्ला फिथाइ बेफ बेखौसो मोजां नुहुरो ना मानसि
औ नंगौ
ओम बेखौ बायनानै जानोसै आरो देहाया आरो सिं सिं बेमार बिदिनो लोरबां जालांसिगोन आरो औ बोलो गैयि माबा गैयि इदिनो जालांसिगोन उम
मैगं औ गावनियावबोथ' मेडिसिन होनना बेबोथ' माबानाय ना आजिखालि सोब मैगं थाइ
ओं हेलौ
हेलौ
औ खोनादों।
उम।
आरो जारि मेगं ओम जारि मे गङाबो मोनसे मोजां आरो देहानि था
औ। ओम गगा मोन गगा मोननाय गुजुनाय जानायबाथाय जारि मैगंखौ रुनानै जाबा थाय माने देहाफ्रा आराम मोनो आ मोना
औ दाउफोरजों मोजां फुदुंनानै लोङोब्ला।
ओं। उम।
गारमायाबो मोजां मोनस सै देहायाबो मोजां मोनसिगोन आरो गुजुनायाबो गासिगोन लासैनो होमबाना। उम।
देनानै साफ्राव बा देनानै बे ओंख्रिफ्राव होनानै जाबा देहाफोरखौ माबायदि स्रां मोनो ना।
औ।
उम।
सिगांनि आबै आबौमोना दाहालागै थानायमोनबा खिजानि बेमार आजारानो साग्लोबनाय नङामोन। नोंथां।
औ नंगौ।
उम माखौ जाबा मा समाव माखौ जाबा बिसोर खिथागौमोन ना।
अ गोदोनि नेम खान्थिफोरखौ दा फालिनो हाला गोब्राब जाबाय ना।
औ फोथायनोबो फोथायलाबो खायसे बायदिया।
जायो बेखौ जाबा बि
औ गोबां फाराग गोबां फाराग नुसै आरो सिगांनि आरो दानि जानाय लोंनाय। दानिया फेकेट फेकेट मेथाइ बाय दि मैया दा मेगं मेगंबाबो बिदिनोसै।
उम।
हासार होजा-होजानायखौ जायो। हासार होना दिहुननाय खौ जायो आरो बिदिनो
उम
बायनाय बांसिन बायनायखौनो जानाय जाखायोना।
औ